खोनादोंना नोंथाङा औ खुलुमबाय नोंथां ओ गिबियावनो बे जोंनि बेलासि समनि ओ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरग्रोबाय
औ गोजोन्थों
नोंथांजों आङो ओ दसे सम सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना? बिदिब्ला नोंथांजों सावरायजागोन ओ दा आङो नोंथांजों माखासे दोरोङारि आगजु आगजुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों जाय जेरैहाय जोंहा माखासे दोरोङारि आइजें बा आगजुफोर दङ जोंहा नङा होनब्ला
औ थारैनो नंगौ
औ नंगौ दा जोंहाथ गोबां रोखोमनि दोरोङारि आइजेंफोर दङ जेरै जोङो ना गुरनायाव बाहायनाय बा जोंहा माखासे आबाद मावनायाव बाहायनाय नि दङ नङा हब्ला दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माखासे मुं मखनो हागोन नामा?
जाखिनि हायो आं बेखौ बेखेवना होगोन नोंथां नों। थांनो दे बिदिब्ला खोनासंलांदो। दे जोंनि दोरोङारि आगजु होननानै बुङोब्ला जे खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरस थरखा हारमुनि बिदिनो गुबुन रोखोमनि दो आरो जोंनियावहाय। जेरै जेखाय खबाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि
नंगौ
दा जोंहा आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु ओवाव जोंहा दोरोम आरो जायखौ बुङो जोङो दोरोङारि आगजु नङा होनब्ला दा जोंहा दोरोङारि आगजु महरै गोबां जेखाय खबाय ओ माखासे आरो बेनि सायावनो दाला सान्द्रै गोबां रो खम दं नङा होनब्ला दा जोंहा बे आजि जेखायनि सोमोन्दै आ नोंथांनाव सोंनोसै जेखायखौ जोङो मानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
फोरमायना होगोन नोंथांनो औ जोङो गिब गिबियावनो जेखायखौ बानायनो थाखाय ओ जे जोंनावथ औवा थायो नालाय बे औवाखौ जोङो गिबियावनो दानग्रोनानै लानांगौ आरो दान नायनि उन उनावहाय जोङो बेखौ बिदिनो औवाखौ जिंसि थाराफोरखौ गारजोबनानै साफा खालामनानै जे औवाखौ सिं खावो सिंखावनानै बेनि बिबुफोरखौ गारो गारनानै साफ फासैनानै बेखौ खाथि बानायग्रोयो गिबियावनो बेनि उनावहाय खाथि बानायनानै जोङो बे जेखाइखौ हेबो हेबनायनि उनावहाय जेब्ला जेखाइया जाबाय बेनि उनावहाय बे जेखाइनि थाराखौ बानायनो थाखाय बानायनो थाखायबो जोङो औवाखौ एसे गिदिरैनो दोनो एसे गुवारै आरो बेखौ जोङो एउ एसे जेक खायनि महर बानायनो थाखाय जोङो फदबनानै बानायो आरो बेखौ खाथाबनो थाखाय जोङो ओ रायदोंनि आरुं एबा औवानि आरुं आरो दानि जुगाव बिदिनो प्लास्टिकनि दिरुंजोंबो खानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नंगौ थारैनो दा जोंहा जेखाइखौ औ मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौ मिथिगौना नोंथाङा?
औ मिथिगौ नोंथां। जे-जे-जेखायखौ जोङो ना गुरनायावहाय बाहायनाय जायो। बिदिनो ना सारनायावहाय जोङो जे नाया थांफागोन साननानै बेखौहाय होनानै जों नाखौबो सारनाय जायो आरो बिदिनो फुख्रिफोरावबो ना हमोब्लाथाय जोङो बेवहाहायबो गुरनो हायो बिदिनो गुबुन बायदि बायदि रोखोमाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानो नामा आंनिसिम
ओ औ जेन नोंथाङा खामखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ दा नोंथांनिसिम आङो जाखिनि ओ आंनाव रोंगौथि दं बेनि बेनि ओ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानो दा खाम खामाथ' जोंनि मोन मोनसे बर' माहारिनो दोरोङारि दामजु जायखौ जोङो ओ जायखौ जोङो रंजानाय हाबाफारियाव बाहायाब्ला रंजानायखौनो मोना नङा होनब्ला दा बेखौ बानायनायाव जोंहा गिबियावनो दंफांनि गोनांथि जायो नङा होनबा।
औ नंगौ
दंफां नङाब्लाथाय खामनि महर खौ होनायाव गोब्राब जागोन दा दंफांखौ जोङो ओ खाम बानायथावना दंफांखौसो लानाय जायो आरो जाय फोर दंफाङा गोबाव सम जोरगोन बैफोर दंफांखौसो लानाय जायो आरो गोबाव सम जोरनायजों लोगोसे जोंहा जाहाथे खामखौ दानख'नायाव गोरलै जायो बेफोरबायदि दंफांखौसो जोङो लानाय जायो। दा खामनि महर होनो थाखाय जोङो खाम दंफांजों लोगोसे जोंहा मोसौनि बिगुर बा मैसोनि बिगुरनिबो गोनांथि जायो। औ नङा होनब्ला आरो जोंहा दा बेखौ जायखौ जोङो बुङो खामनि खि नङा होनब्ला जा यखौ जों गोमनायाव बा गोमसारनायाव बाहायनाय जायो दा बेफोरखौ जोंहा ओ खामनि महर होनाय सिम गोबां आदब खायदाथ' दङ आं गासैखौबो मिथिजोबला थेवबो जाखिनि नुदों बेखौनो बुंनो सानदों आं नोंथांसिम खाम-खामखौ जों खामखौ जों जेब्ला बानायो अब्ला मोनसे गुवार बाहागोनि जोंहा मोसौनि बिगुर लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे दिरुं महरनिबो मोसौनि बि गुर बाहायनाय जायो। दा बेयावहाय जोंहा मोननै बाहागो बा मोन बांसिनानो मोनथाम बाहागोखौ नुयो जेरावहाय जोङो मोनसे ओ जोंहा बेखौ बुङो हेबनाय हेबनायनि थाखाय थाखाय बाहायनाय आरो मोनसेयाव जोंहा जायखौ जों खामनि सोदोब बेरखांहोगोन जायखौ गुवार बाहागोआव जोङो ओ मोसौनि बिगुरखौ गुवार मोनसे बाहागोजों जोङो ओ जाय दंफांनि फमफ्ला बेखौ खाथेनायखौ नुनो मोनो आरो दाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि देंखो बा जों गोबां रोखोमनि ताल ओ खामनिफ्राय सोदोब खोनानो मोनो नङा होनब्ला? दा आंहा एसेबांबो रोंगौथिथ' गैया थेवबो जाखिनि आं नुदों जाखिनि खोनादों जाखिनि मोनथिदों बे खौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायदों आरो। दाथ' बेखिनियानो नोंथां आंनि मिथिनायाव।
बेनि उनाव नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जे सिफुंखौ माजों बानायो एसे फोरमायनानै होदो
औ नंगौ नंगौ थारैनो सिफुं बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो औवानिथ' गोनांथि जाखागोन नङा होनब्ला? जोंहा औ-औवा नङाब्लाथ' सिफुङा जाखाया आ दा लोगोसे दिनैनि दिनावथ' औवानि अनगायैबो माखासे प्लास्टिकनि फेम्फा बिदिनिफ्रायबो बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो दिनैनि देनां दिनै थ गोबां जौगाबोबाय नङा होनब्ला मो-मोनसे गोदाननिफ्राय मोनसे गोदान गोदान महर दिहुनगासिनो। दा जोंहा गोदोनि फ्राय बुंनो थाङोब्ला बांसिन औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो सिफुंनि ओ देंखोखौ गोदै बा मिलौहाब खालामनो थाखाय जोंहा औवायानो साबसिन होननानै मिथिनायखौ मोनदों। औ दा जोंहा औवा जायखौ बुङो जोङो औवा थेरे नङा होनब्ला? औ बेखौ जोङो ला-लानानै बेखौ जोङो जेसेबां ओ देंखोजों मिलायनाय बेसेबांल'सो जोङो फाबुनि ओ दानानै लानाय मालाबा समाव जोंनो गुसुं फाबुनिबो नांगौ जायो मालाबा समाव जोंनो गोलाव फाबुनिबो नांगौ जायो मानो होनबा बेयाव बै जायखौ जों ताल बेजोंसो मिलायनानै दाननाय जायो आरो आरो जोंहा बेयाव ओ मोन स्नि नि गुदुंनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला? जायखौ बुङो जोंनि ओ जोंनि देहानिफ्राय जोंनि खुगानिफ्राय बारसुनानै ओ जोङो सिफुंनि देंखो बोखांनाय बा सिफुंनि देंखो सोरजिनाय आरो बेनि उनाव जोंहा जाय जोङो जों खो सोरजिनायखौ जों ताल मिलाय होनाय बेनि थाखाय जोंहा द'था गुदुंनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला? मोनद' मोनद' गुदुंनि गोनांथि जायो। दा जा गोबांथ' मोनथिया थेवब्लाबो आं बेखिनिखौ नो मिथिगौ आरो सिफुंनि सोमोन्दै सिफुंनि बानायनायाव।
बानायनायाव औ।
दा नोंथाङाबो बे ओ जाखिनि गुबुन दोरोङारि दामजुफोर दङ' बेनि सोमोन्दै गुबुन माबाफोर मोनसे दामजुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा आंनिसिम?
उ। जे जोङो जायखौ होनो थरखा बेखौ जोङो बानायनो थाखाय सिफुं थरखाखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो औवा बुरखा होनो होननानै बुंनाय जायो। जाय जों बेयो औवा बुरखाखौहाय दानग्रोनानै लानांगौ। गिबियावनो बेनि उनाव बेहाय बेखौ जाखिनि गोलाव नांगौ फाबु मोनथाम एबा मोनब्रै बिदिनो एसे गोलाव साइसावहाय बेखौ दाननाय जायो। जायो आरो नोंथां बेनि उनाव फाय जाय थरखानि महर बेखौ बिदिनो दानखावनानै एबा सिं खावनानै आरो गाहायनिखौ एसे हाख्लानानै गार नानै ससेखौ दोननांगौ बेनि उनावहाय बिदिनो थरखानि महरखौ दाननानै बानाय बानायग्रोनाय जायो गिबियावनो जेब्ला दामो जे अब्ला रानो अब्ला बेयो जायो थरखा बेखौ गोथाङावनो बेनि महरखौ होखानाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ बैसागुआवहाय मोसानो थाङोब्लाथाय बेखौ लाङो आरो ओ बिदिनो माबायावबाहाय प्रग्राम जायोब्ला जे बर'फोरनि बागै बिदिनो खाम सेरजा जथा सिफुं लानानै ओ मोसानांगौ जायोब्ला बेवहायबो जोङो बे थरखाखौ नांगौ जायो बिदिनो मोसानो थांनाय बिदिनो बैसागु मोसानो थांनायफोराव बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो। नोंथांजों सावरायनाय गोजोननाय मोनबाय जोंहाथ समाबो जानानै फैबाय नोंथां जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां औ दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ